हेलौ
हेलौ
हेल' हेल'
हेलौ
अ' खोनादों?
औ
ओ
टावारा बारा नाङाखै मोजां खोनानो नागिराखै नामा?
ओ जों अब्ला जायखिजाया मोनसे टपिक लाना रायलायसै।
मा टपिक जागोन?
अ बिदिनो बैसागुखौनो रायलायनोसै नामा?
बैसागुनि सोमोन्दै?
औ जेनेबा नोंसिनि जायगायावहाय माबाददि बैसागु फालियो, जोंनियावहाय माबादि बिनि सोमोन्दै।
जायो जागोन।
अब्ला आं एसे फोरमायग्रोसै।
दे।
औ ओरैनोथ' बैसागु होनबा जों मिथिखायो। जेनबा बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे जोबोर रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा।
औ
औ ओरैनो जेनेबा गोदोनि समाव जों बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालिनायखौ नुनो मोनोमोन।
उम
मोसौ बैसागु ओमफ्राय मानसि बैसागु बिदि फालिनाय नुनो मोनोन आरो गोदो।
औ।
नाथाय आथिखालाव जों सोलायबोनायखौ नुबाय आरो। दा गोदोहाय जेनेबा मोसौनि फारसे फोथायनाय। बा मोसौनि फारसे जेनेबा गोबां बिदिनो मेथाइ खनलायनाय मोसौ थुखैनाय बिदि नुनो मोनोमोन आरो।
औ।
औ दा मानसि बैसागुआबो जेनेबा गोदोहाय स्नि सानहालागै फालिनायखौ नुयोमोन।
उम
औ दा आथिखाल मानि गोबां सोलायफैबाय आरो जेनेबा मानसि बैसागुआ जायगा लायै जायगा बिदिनो साननै सानथाम बिदि माबा फालिनायखौ नुयो आरो जों। औ दा नोंथांमोननि गामियावहाय जेनेबा मानसि बैसागुखौ सानबेसे फालिनाय जायो बेखौ एसे खिथादो।
जोंनियावथ' मानसि बैसागु फालिनायाथ' आगोलाव गोबावाव फालियोमोन। खिन्थु दा एसे खमायलांबाय गोदोनि बायदि फालिला एसे सोलायबाय।
औ औ ओरैनो दासिमबो गोखा गोखै जायो नामा?
जायो औ संक्रान्तियावहाय संक्रान गोखा गोखैखौहाय जायो जोंनियावबो।
औ
नोंसोरनिजोंलाय जायोना जाया?
जोंनिथिंबो जायो बिदिनो संक्रान्तियावहाय अब्लाबो गोदोनि बादि जेनेबा मोसौ बैसागु बिदि फालिनायखौ नुला आरो।
जोंनियाव बिदि फालिनायखौ बहुद खम
औ
फालिनायानो गैयाखौनो होनजायो दा।
औ ओरैनोथ' मैगं थाइगंनि जे गोखा गोखै जानाय बेखौबो माने गोदोहाय एकस' एकथा बिदि जायो होननाय खोनालाय लाङोमोन।
औ औ औ बिदिनो खोनायोमोन। खिन्थु दाथ' बिदि नंला खम जाबाय दा मोननो थांलााना जिनिसफोरखौ।
ओरैनो जेनेबा संक्रान्तियाव मा मा जायो जेनेबा गोखा गोखै हिसाबै बेखौ एसे मोननैसो मुं मिथियो नामा?
गोखा गोखैयाव
औ मा मा जायो जेनेबा संक्रान्तियावहाय।
जोंनाथ' गोखा गोखायाव बिदिनो बे हाग्रानि मैगं बे खेरा दाफिनि मा होनो बिदिखौ नामफोरखौबो बारा बारा मिथिलाय लाङ दै दा सोलायजोब्बाय।
औ औ।
बे रायदोंफोरखौबो जायो। जोंनिजोंहाय नोंसिोरनिथिंबा जायोना जे जोंनियाव रायदों थालिर फसला खुन्थायाइ नारा बेफोरखौबो होजोबो गोखा गोखैयाव।
औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो जायो आरो
दिंखिया दिंखिया मैगं खिफि बेन्दों मैगं बेफोरबायदिखौबो जायो
औ औ औ जों बेफोरखौनो जायो जेनेबा फिथाइफोरबो होफायो जेनेबा खान्दाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ बे समाव थ' माने फिथाइ माबा थाइजौफ्राबो एसे गोरलै गोरलै खान्थालफ्राबो एसे गोरलै जाहयो नालाय
गोरलै गोरलै जायो
दा बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा दामनाय देनायनि बेलायाव नायोबा जों गोदोहाय माने गोबां बिदिनो जेनाखि बर'फोरनि दोरोङारि दामजु खाम जथा सिफुं हारमुनिया बेफोरखौ लानानै न'खर न'खर ज' ज' उन्दै गेदेर बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला जों मोसानाय नुयोमोन आरो
औ
दा नोंथांमोननि जायगायाव आथिखालावबो बेफोरबायदि जेनाखि दामग्रा खाम जथा सिफुं हारिमु बेफोरबायदि लानानै मोसानाय नुयो नामा नोंथां
मोसायो जोंनिथिं दासिमबो सोलियो बिदि मोसानाया
औ
बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै गेदेरफोरनि सनमान लानानै सेंग्रा सिख्ला ज' ज' मोसानाय दाबो सोलिगासिनो जोंनिथिंजाय
औ औ
खाम सिफुं लानानै सेंग्राफोर सिख्लाफोर ज' ज' गाजा गोमजा रंजायो
औ जोबोद मोजां अब्लाथ'
द
दा जायगा लायै जायगा बेफोरबायाददिखौ सोलायनाय नुबाय आरो दा नोंथाङा बुंदों जे नोंथांमोननि जायगायाव दासिमबो बेफोरबायादि जेनाखि दामग्रा आगजु बेफोरखौ लानानै मोसानाया जोबोद मोजां आरो बाख्नायनो गोनां आर ना नोंथां
ओ
दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव मानिे बेफोरबायदिया खमायलांबाय आरो जेनेबा आथिखालावथ' जों गोबां बिदिनो इउटुबफ्राव मदार्न सं मोनो नङा होमबा नोंथां दा बे खौ लानानैसो मोसानाय आथिखालाव नुसै आरो जोंनि जायगायाव नोंथां
एसे खम जाबाय गोदोनि नि बायदिद्राय नंला दा बोथोरा खाोलायनायजों लोगोसे बोथोरजोंबो माखासे मदार्न समफोरखौबो लानानै मोसानो बेफोरखौ नुनो मोनबाय आरो
औ औ दा गाननाय जोमनायावलाय माबाददि नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा बर'फोरनि बिदिनो दख'ना गामसा बिदिनो आर'नाइ लानानै मोसायो नामा नोंथां
बैसागु मोसानायावथ' जों बर'नि ट्रेडिसनेल बे गामसा दख'ना ा आर'नाइखौनो लानानै रंजायो बिदिखौनो गाननानै जोमनानै मोसायो बिदिबासो समायना नुयो नङा होमबा
औ औ नांगौ
बे बैसागुआव गावनि ट्रेडिसनेल गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै मोसानायजों जोबोद समायना नुयो
औ ओरैनोथ' बे समाव मानिे औ ओरैनो बे समाव मानिे मिथिंगानि महराबो जोबोद स समायना जायोना नोंथां औ बेजों लोगोसे जेनेबा जेनाखि बैसागु बेवहाय माने बर' सुबुंफोरा ओरैबायाददि जायो माने गोसोखौनो उदांफार आं मोनलाय लायोनो
औ
माने मोसानो लुबैयो जाहैदों बे समाव
ए
जेनाखि आबै आबौमोन बिथांमोनहाबो मानि गावनि साख्रुब सुख्रुब देहाखौ लानानैबो माने रंजानो लुबैनायखौ जों जेनाखि बर' गामि गामि बेयाव नुनो थाङो आरो नोंथांना
ए
औ ओरैनो जेनेबा नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदिनो बैसागु समाव बिदिनो न'खर न'खर जेनेबा जोबथि सानाव फैसा खांनाय बेफोरबायदि नेमखान्थि दं नामा नोंथां
ओरैनो जोबनायावहाय सोरबा अननानै हरोबा नाजावगोन ओमफफ्राय ओरैनो बिनाय बिदि खांनाय बिदि निम खम गैया आरो
औ
औ ज' ओरैनो बे सेंग्रा सिख्लाया मोसायोबा मा होनो बिदिखौ अननानै सोरबा सोरबा हरो आरो
औ औ
सोलियो
औ औ
खिन्थु न' नाव हाबनानै बिदि फैसा दिडिमान्ड खालामनाय बिदिया जोंनियाव सोलिया आरोखि बिदिया
औ औ
ओरैनो रंजानायनि गेजेरजों मा होननांगौ बिदिखौ
औ जोंनावबो बिदिनो जेनेबा बिदि बिनाय बा डिमान्ड खालामनाय गैया जाय न'खराव बेसेबां हरनो हायो बे गोसोबादि आरो जेनेबा ओमफफ्राय बे फैसा खांनानै मोननाय खौ जेनेबा खाङै खाङै जेनेबा गाैबो न'राव हाबखाङोबा मोननाय फैसाखौ मानि ज'यै फिन खेबसेबाव बिदिनो बेदर जानायबो नुलायलाङो आरो
औ जोबनायाव ओं
ओरैनो जेनेबा बैसागु जेनाखि बर'फोरनि फोरबो नङासै बेवहाय मानि गोबां जायगायाव बिदिनो बैसागुजों लोगोसे जोबथि सानाव बायदिसिना खेला दुला बिदिनो प्रग्राम लानाय नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदि खालामो नामा जेनेबा
जोंनियाव बिदि इसेबां मानि माबा खालामा मोसानाय मानाय बिदि दङ ओमफफ्राय खेला दुलाफोरखौ होनाय जाया आरो जोंनि गामियावहाय
औ औ
ओरैनो रंजालि फोरबोखौ फालियो
औ
खिन्थु बिदि खेला ओ दुला बिदि होनाय बिदि गैया आरोखि जोंनि गामियाव
औ नायनो थाङोबा गोदोनि आरो दानि एसेबाबो सोलायबोनायखौ नुयोना जों नोंथां
औ
गोदोहायथ' गोबां बिदिनो नेमखान्थिजों बैसागुखौ फालिनायबो नुनो मोनोमोन जों।
गोदोनि दिनाव।
औ बुंनो थाङोबाथ' नै दा जों जेनाखि मोसौनि बैसागु बेखौ माने बिजाबफ्रावसो फरायनो मोनसै आरो। दा जों प्रेकटिकेलि नुनो थांला आरो ना मेगनजोंहाय।
ओ गामि ओनसोलाव गोदोनि बायदि मोसौ थुखैनाय फोरबोखौ नुनो थांला जोंनिजों।
औ औ।
नोंथांमोननियावलाय थुखैयो नामा दासिमबो बिदिखौ?
आङ माने नुफेराखै आरो जोंनि जायगायावबो नोंथां।
नुफेराखैना?
औ ओरैनो जेनेबा बिदिनो जाय गा लायै जायगा आं खोनानो मोनदों आरो अबबा अबबा जायगायाव माने दासिमबो मोसौनि बेबादि मोसौ थुख खैनाय बा लाव फान्थाव हानानै मोसौनो माला गानहोनाय दैमाफ्राव बिदिनो थुखैनाय मोसौनि जेनाखि खुगा मेथ थाय खन्नाय बेफोरबायदि खोनायो आरो जेनेबा गुबुन जायगाफोरावसो।
औ।
जोंनियाव माने गैलाखौनो होनजायो आरो जेनाखि मोसौ बैसागु ना नोंथां बे गैला आरोना। औ।
आतसा।
दा बैसागुफ्राव नोंथांमोननि गामियावबो बिदिनो ओ मायब्रानि जोउ मोननो थाङो नामा नोंथां?
जोंनियाव जोंनि गामियावहाय उम ओ सोरनावबा मोनो सोरनावबा मोना बहुद खम। उम सोरबा सङो सोरबा सङा सोलायबाय। गोदोनि बायदि गोथाव गोथाव मोनलोंला। ओरैनोथ' बयनियावबो बे जौआथ' थाखायो जुमायाथ' थाखायो। बेखौ मोनगोन आरो होगोन बयनोबो होयो। मायब्रानिखौहाय आजिखालि मायफोरखौबो मोननो थांलाना। गोदोनि बायदि खम जाबाय आरो संनाय फ्रा बिदि।
औ औ।
सोरबा सोरबाथ' माने नोंथां खोनानो मोननायाव जेनेबा मायब्रानि जौउखौ मास मोनसे सिगां बैसागुनि मास मोनसे सिगां मावनानैबो दोननाय खोनायोमोन नोंगौ नामा नों
नोंगौ नोंगौ सोरबा सोरबा सङो दाबो। दाबो सोरबा सोरबा संनाया सङो बयबो सङो। जायहा एन्टारेस संनो मोजां मोनो बि
बिसोरो औ औ नोंथां। अब्ला जोंना नोंथां टायमा फैयै फैयै जोब्बायानो माथो।
जोब्बाय।
औ औ औ लाखिसै ओमबा।
औ।